नै
खोनाबाय
खोनाबाय मारै दं
दङ बिदिनो ओरैनो
उ
नोंहालाय
दं आंबो ओरैनो जिरायनानै
जाखांबाय
जाखांबाय खननै जायो जे बाहाय सानसुआव माने फुङावनो जि बाजियाव जाबाय ओमफ्राय उनाव बेला सानजुफुनिखौ बेलासिनि नै बाजि बिदियाव जायो
ए जोंना सम गैयालै जालाबायो
ए
दहाय जोंनाबो नै बाजियावनो जाखादों खोमा जानाया
खनथाम जायो माथो सानसेयावनो जोंनाथ आरो दा मोनायाव गु बाजिसेआव जानोसै ओमफ्राय जिनै से बाजियाव ओमफफ्राय उन्दुबाय नै बेयाव नोगोरना इखायनो बिदिनो जायो
ए ओ
खुनु माबा गैया समा
आंबो बिदिनो नआव थाबाथ आं बेलासि मोनासे मोनासेयावबो जालाबायो आं उ उखैबानो जायो आं
जोंना जों न'आवहाय बिदिनो फुङाव खेबसेनो संबाय खाम गोजां बोथ दाबा सान सयखमबो जाबाय बे दायरेक होनायाव
जोंहा फुंङाव जानाया जालाबाया बारा न'आवबा ओमफ्राय ओरैहायबा जायो आरो दस्रयावबा
उम
फुङावहाय ओंखाम गोजान थाबा ओंखाम गोजांखौ फुदुंनानै जाबाय ओमफ्राय बिदिनो सानसुनिखौनो दसे था सारैय दसथासोआव संनानै जाबाय ह बेलासेयाव उफैबा जालाबायबावबाय मोनायाव
माबा दाखलैहाय माबा हरदोंमोनलै रन्जुआ उम माबायावहाय मालाबा सरलपारायाव बेरायहैनो थांनो लोगो लादोंमोन रायलि नालै
सोर सोर
लोगो बे माबाया होनदोंमोन रनजुआ ज' थांगोन मालाबा मादि रायज्लायनायाव
बुङो जोंखौबो ओमफाय माब बेनो समानो मिलायाबा
दाथ थांनोनो टाइमखौनो मोननाय नंला माइ गायखांजोबनानैसो टाइम मोनसिगोन गरम बन्द
खामला गायनानै मोननाय
फैसा रांजों औ ओइजों बिलाय बेसेबां बेंटलजोंलाय। जा बाय
थामजौ बाजि
देबहाय।
नोंसिनिथिंलाय
बिदिनो थामजौ थामजौदां जों मिथिंनो।
ए जों जोंथिंबो जों गामियाव होजोंहाय बे रोंग' थामजौ बाजि जाबायथ'।
ओरैबो जासिगोनदां होमबालाय मानसिफोर मोनलाय लायाबानो होनांगौ जायोलै मानसिफोर बुरजाबासो बे
जायगा जायगा ब्रैजौ जाबावबायसो।
उ ओरै माबाथिंनो बाजौनो। बाक्साजों
बाक्साथिंजाय बाजौखानो
साननैजोंनो से रोजा जाखामायगोन बिथिं सि दायो नों
ओ।
सोरनावबा सिनायनाय दंबा ज' थांदो। थादो गायदो
जोंनाबो दङ आब' दङ आ। ओमफ्राय लेंहरखादोंमोनबो लेंहरखादोंबो ओमफ्राय ओरैहाय। बो जाखानोसै नालाय। आनो सोलाबाखै।
ए मा जायगा
गुबुन आफाद दाउ ओंखरनानै गामिया मा मोनथाय? रङिया मोनहैस्लाबा खोमालाय गग्रा पारतआव ओंखारनानै थालांनांगौ।
उ मोजां खोनाफैाखै माने एसे लासै खोनादों माबाखौ रावखौ।
माबा गग्रा पारटआव ओंखारनांगौ। रङिया एसे थांबावनांगौ आरो। गामिया मा गामिनो मिथिला आङो बाक्स। थां बारलांनांगौ।
अ उम उम उम रंङियानिनो। दंसै। गोजानथार। माजों फैयो बासजों ना ट्रेनजों? बे।
ट्रेनजोंबो फैयो। बासजोंबो फैयो थाङो।
बासजोंबा दसे। जों मोनहैयो।
ट्रेनजों खमसिन लायोलै। राङा बासियाव बुरजा लाथारो। माबाफ्राव फैबा ओ गनोग फाव फैबाबो ट्रेनजोंनो साबसिन।
उ साबसिन साबसिनलाय।
स्निजिबाल' लायो माबानि। ओरैनो फेसेल सोर मिथि फैनायजों। ओमफाय अनलाइन बानायबा नै। ज'। नैजौ बाजि बिदि लायो।
जों खनसे गुवाहाटियाव। बाल्ब जोंनो प्रेक्टिस खालामहैबा। फोरोंग्राफोरनि होनलाबा माबा ट्रेनजों फैदोंमोन ना जोङो। फैनायाव मोनायाव। बेयाव। स्निजिबा लादोंमोन।
उ स्निजिबा लायो माबानिया
गुवाहाटिनिफ्राय आरो नैबेनि बङाइसिम
बासजोंथ' थामजौ बाजि बिदि गाहाम लायो
औ लायोथ आरो ओं थामजौ बाजि ना नै
आं सिगाङाव थाबा बासजोंसो फैबाय थायोमोन
उम
थामजौ बाजि ओमफ्राय ट्रेनजोंहाय ट्रेनखौहाय बांद्राय न जानि गा रोङा सोरबा माबानानै ओ बे सोलायबाय थायोना सम सम प्लेटफर्मआ बेवहाय दुइ ानाबाज हारसिं नागिरनानै हारसिं नागिरनानै आन्दायलाजोबगोनसो
बे बुंनायखौ खोन्थानायखौ खोनासंनांगौ आ फाय जायगाया दसेनो लामाया सोलायोना दालाय जोंहाबो दाखालि खालि माबायाव जायाखै बागुरुम्बा दोहौनि थांनायाव जायाखै
ए हाखु दाखु हाखु दाखु मोनलाबाथाय सेस गासै ओमफफ्राय उनावहाय
फार्स्टआवहाय नै नाम्बाराव मोन रा नै नङआवमोन ओमफ्राय उनावहाय बायाव जाहैबावबाय रा माल्ला माने होलांबाय उल्था गा
हुदाखौ थांस्लाबनो हाया मास्लाब थाबायस्लाबनो हाया ओ
खास्लाब हाया मास्लाबफाया जालायो आरो बे बोराय बुरै थाबायनो हायिफ्रा बोरै माबायो थाय खस्थ' जायो
ट्रेनालाय गाखोनालाय जेबो नङा ओमफाय मोनामला बायो अबेबा अबेबाया
उम
इसिनियाव गाखोफेराखै खेबसेबो बिदि पेसेन्जारनियाव गाखोनल
बाहेरायाव थांग्राया बोरैबा
नोंसोर गोजानाव मोजां हैयोबाबो नोंसोर ट्रेनजों थांदोंमोन ना इसिनिजों ना माजों थाङामोन
इसिनि नङा जों खनसे माबा बेयाव रं बहायबा मोसाहैनाय बहायबा मोसाहैबा इसनिजों थाङो फैनायावसो आरो ससेलमोन खोमा हावउरास जमन्दा बेसे बारा गारजिद्राय नङा आरो
ओ दाख्लै आं फैनायावथ थुम थुम नारथुमजोबनाय आयै जायगायानो जा थोन थोनखामोन
आरो बिदियाव
बा थाब जोबनाय जिरायनायाबो जायगा गैया गसंनोबो जायगा गैया गैया मानसिफ्रा सोरबा सोरबा टिकेट दाना ना ओरैनो गाखोयो
फैसा बुरजा बुरजा लाया जाजाया बिदिआव दालाय आ बे काजलगावनि ओरै कासकट्रानि आ बोहैथिया सासेया
औ
फैसायानो माबा बोजायाखै बा रोजा ओं गोमाबोनाया बेखौ खिथुनाव लादोंमोन रा होयो।
बिदि जाब जाब थानायाव खि जोंनाव लाजाया जेबो लाजाया।
हरनानै फाफ बेयाव हरनानै ओरै नारजि नुरजिराव खिथु उनथिं ओरै मो
उम बिदिल' माबा मानसिफोरास बिराद सान्स नायो सिखावफ्रा बिदियाव थुम थुमाव गाखोफाजोब नोस सै बिदि थुम थुमाव
थुम अयथासार बि जा खादोमोनलै मानसिफ्राबो
आं जिरायनो मोननानै खनायाव बेग दोननो मोननायखायसो दा नङाबा थ सासे मानसिया गथ'बो लानानै आंखौसोब बाम होबावबायब्रा ओमफाय गथ'आ जा सायेसमोन। थुम थुम गथ' गाब्लाजोब्बाय आंहा खनायाव जिरायनानै दङ। बेखौ बामनांबाय ओमफाय बिमायाब गसंनांबाय
सोर गथ'?
ट्रेनाव सिनाया सोरबा औ बे गाबबाय नालाय जायगाबो गैला। ओरैहाय थुम थुम नारथुमजोबबाय। गथ'आबो गोलै दिनो माबाब दानबा दानद' बिदिल' जानाय नाब? मानो
उम बर'मोन?
बर' नङामोन। ओ मा होननांगौथाय? बिहारिफोरना मा होनांगौथाय बिदिमोन जा सायेसमोन गथ'आ
साइस साइस थायो सोर सोरबा गथ'फ्रा आं ट्रनाव बिदिनो
बे जाबय बेखौ खनाथिं दोननो मोननायखौ थुम थुमजों ओरै मानसिफ्रा बिराद चान्सनाय बि याव।
बिदियाव गाखोबा आंथ बेगखौसो सिगां माबाखायो गोरा हमथुमबाय जेखौबो थारलाया आं बेखौल'। आरो हर थानायबा उन्दुनायफोरबा जाथा लासि लासि लानांगौ।
उन्दुसिनानै जो लानांग हो बिदियाव जा मानसिफ्रा मानोथाय दाखालिबो नैबेयावहाय कामायाखयाानि स्टेसनाव ओमफ्राय मबाइल खावनायनि हम जादों दा। मोननो माखासे खामानि मावग्राफ्रा उन्दुनानै दंमोननो ओमफ्राय बिसोरो उन्दुनायनिखौ थांनानै मबाइलखौ लायदों ना मादोंमोननो ओमफ्राय हमनो मोननानै बु जादों।
हिनजावनो हौवामोन?
हौवा।
बेनि आसामनि मानसि नङानो दस दस्रानि जायगानि बिदिनो थांला बबायफैयोना।
औ
खाथि खाथि स्टेसन खाथि खाथियाव। बिसोरनोनो खावग्राफ्राबो।
बिदि मानसिफ्रा आरो बेयावनो उन्दु दुलाबायनानै थायोना लामा लामा बेयावनो।
ओमफ्राय माबा बिसिनि गथ'फ्राथ' पिक्सार बिनाया जा आब्राथार।
उओम
जानाय लुनाय बिबाबो बिलाबाय फै दा
बिसोरो सिखावफ्रा सासे सानैल' थाथ' बिसना बुरजा बिदिनो लोगोफोर थाखायो खोथा रायलायलायखायो मालाय रानलायलायनानै थायोना। नों ओरैथा आं ओरै। खोथा जालायलायो
औ
बे आबैथिंनाबो बिदिनो जादों सासेया ओरै दिस्टार्ब खालामबाय थाबाय ओरैहाय नायबाय थाबाय सासेखौ खेललाबाय ओमफाय सासेया ओम सासेया लाना। थांबाय सो आरो।
गाब मानेह। बिदिनो बिराद मानसिफोरा होयो। ओमह। माबायावसो। बिदिजों फैलाबायनोबो हायो सोरबा सोरबा। दैनै सिफ्राव ओमफाय बिदि माबाब। ताननानै फैयो।
बेखायनो बासजों थाङो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा। मानसिफोराबो ओमफाय बास गाखोनो हा। हायिबो थायोना सोरबा सोरबा। बिसोरो ट्रेनजों थाङो आरो ओमफाय।
सोर सोरबा सोरबा खावआवसो बिदिनो थुम थुमबा नारथुमजुबनो। ओम। ट्रेनफ्राव बांसिन थायो। सुमाव जाबायनो जिसे माबाबा। थामजि बारबा दाम माबानोसै आं र'।
ओ।
बाय दानायालाय दे होमबा।
औ दे।
उम ओहम दे।